अ।
उम आं एबारबो खोनानाय नङासो नंलायदोंमोन।
खोनादो। मैयाहाय बे कुइन होननायदो रायलायबाय थादोंमोन एकख खोनाया।
ए।
बेनिखौबो खोनाया आंनिखौबो खोनाया ओमफ्राय बिदिनो खननै खनथाम माबादो ओमफ्राय दानजादो दानबाय ओमफ्राय ओमफ्राय गाबोन हरगोन दे होन्दोंमोन आं मेसेज हरदिया आं गाबोन आंना गाबोन एगजाम दङ होननानै बुंबाय आं इखौ नङाबा इगजामानो गैया।
इस्थ खालामबाय थैलि बे
ओमफ्राय दे फ्रि जाबा खिथाहर होनदोंमोन ओमफ्राय गैया खिथाहराखै आं दिनै थबाय!
ओमफाय नोंना खैथा जाखो।
आंनिया नै दा टु जाबाय।
बिदिल' रायलाय रायलायनायानो ना।
हा।
बिदिल' रायलायनाया नों।
बिदो माने बिजों रायलाय जेबो माबाखायाखै खोनाखायाखैनो ओमफ्राय। जेबो जायाखै दहाय फुङाव आंनि खासे लोगो माबादोंमोन लोगोखौ सोदोंमोनलै आं सासे इदोरालायदो। बुंंमोन ओमफ्राय बिदि जादो अवान जादो इदो एसेल' रायलायमोनदों ओमफ्राय खोनायानो
बिदिनो सोरनाबा सोरनाबा बिदिनो जादोनो।
ओमफाय बिदि जानला मोनला रायलायबाबो जायो ने।
उम।
होमबालाय मानोथो माबा होयो थपिकखौ
मोनथियालै मेन मेन मोजां मोजां वार्डा हाबनो कारनाव दां आ।
मिथिया
जानो हानाय र' आं माखौबा मोनसे नायगिरनि ए। नों गांजेमा गावरेमा जायोना जाया
जाया।
मानो ले।
जेबोखौनो जाया बर'नि
मानो जाया नोंलाय।
बर'नि जेबो जाया दे अमाबो जाया ओमफ्राय एम्फौ लाथाबो जाया। नों एम्फौ लाथा जायो?
जाया आं एलारजि जायो।
ए
माबाबो गांजेबा गावरेमाबो जाया आं मोनामनाय मोननाय खारनावनो जाया आं।
उम आंबो जाया।
नों मानो जायालै?
गथ'निफ्रायनो जेबबोखौनो जाफेराखै?
नों बर' नङा?
नंगौ
ओम मानो जाया?
गथ'निफ्राय जाफेराखै ओंखायनो जानोबो लुगैया ओमफ्राय बोरैबाबो नाङो जानो।
उम उन्दैनिफ्राय जायाबा बिदिनो जायो। अमाखौथाय जाथार नांगौलै।
बेखौ जाबा आरो मोदोमा मा होनो गोदोर जागोन आंनिआ।
जायनिया जायो जाखाखायो। जाबाबो जायाबाबो।
बेबो मोनसे गरम सोयाना बेखौ जाना लाबा।
औ सोरबा सोरबा बिखो जाबा गरम जायोनो होनो आंना जायानो दख'
उम मामियाबो सिगां जायोमोन खिन्थु इनिया हाइ प्रेसार दोङ ना ओंखायनो
ए सोरबा जानो हायाथ' बिखौ
ओंखायनो बन्द' खालामबाय।
अमा गैयाबा जाथ्रालै आं। खिन्थु गांजेमा गावरेमाया साम' जाया आं।
जाया मानो?
साम' जानो गाहाम मोना आं मारैबा मोनोलै लेथ्रा मोनजायो।
उम
गोसोम गोसोमनो आगौ जायोमोनलै ओमफ्राय बे याव बिदै थाया होमबा ख्रेब ख्रेब मोनजायो ना जाबा बि-बिनि खारनावनो जाया आं आरो ओमफाय हा सबाय जायाना।
औ
बिखारनाव जानो बायो।
बोरैबा मोनोलै बे ख्रेब ख्रेबखौ मोनजाबा।
ओंलै गांजेमा गावस्रानाय इमान दाम दख'
ए बेसां आंथ' मिथिया।
ओइ माबा मोनथिं ओ मासेयावनो फिफ्टिनो
मासेयाव ए
मासेयावनो बाजि लाखायो। ओमफाय जोंनिथिं मानैदों बाजिफोर दाम बाजि द'जि बिदि आरो।
लाइटआव फैनाया मा बुस्थु?
बिनो नो गांजेमा गावरेमा। दानाबा मोननो थांला दुब्लियाव।
औ आरो बे माबायालाय दै दै माबानानै दे दै सिङाव हा हासेङाव जे दै हरनानै बियो मा नाममोन! खुसेंग्रा
खुसिंग्रा औ औ
जागोन जाया?
आं जाया।
मुगैनो ओंखारो।
खिन्थु जायो मानसिफोरा बाथोन।
उम बाथोन देयो बेयो बुंनो नथांबा आं बेफोरना खैजिमाबो जाया। नों जायो?
जाया
मानसिफोरा जे खैजोमा बिदै जालाबायो हानहैलाबायो खिन्थु हाननायाव थां फानो लुगैयो।
अरजानो?
जोंनि फुख्रि खाथियाव दङमोनलै ओमफ्रायो मामिया हानहैबाय मामिजों आंजों माने मामिजों थांफाबाय आङो गोरान माबा राननायसोब्रा ओइ बे जों थानायावथ' रावनिबो ओंखाम ओंख्रि संनायखोनो खोनाया।
अबाव?
बे जों थानायाव
मानो?
आं दा थानायावनो मिथिया रावनिखौबो खानसेबो खोनायाखै आं फैजेननायनि
बै साइद साइदथिंदां बेलेग सायथिंदां
ओइ नै जोंनिया खाथियावनो दङस' नै बे मोनसेया
ओइ बिद बिदिबो दङ। ले मा बुङो। थानायाहै बे मोखां जाय थिं ओमफाय संग्रायासो फिथुर थिं माने मोजां न मोजां नाङाखै आरोना
अ होनोमबाबो खोनाखायासनो होमबा जोंनिखौ खोनाहैगोन ना खोन हायाबा बेलेगा
खनाया दांलै
माथो इमान खाथि
आं थांना मोन्दोंथ' नोंसिरनि बेयाव ऐ नाव थांनायावहै ओंखामा बिसिनिया संनाया भिथुरथिं रुमाबो गिदिर ओमफफ्राय थानाया बाहेरथिं एसेबो मोजां नङा
गोजौनि सिलिंफोराबो बायनायसो
आंबो इखौ इसे माने बोरैबा माबाबाथाय लेथ्रा नाङो दे
उम
खिग्रा हासुग्रा फोरखो बोरैबा नाङो।
इमान फिसा सा खिग्रा हासुग्राया खुथु'' फिदिंनो जागा गैया।
अ माने मानसि खासे हाबनो हायो मोजांखे दुगैनो बोरैबा मोनोलै लेथ्रा नाङो।
ओलै माहाय गिरदिर जानांग' बे खिग्रा दुग्राया बेलेग बेलग जानांगौ
ओम माने बेलग बेलेग जायाबाबो एसे गुवार गुवार स्पेस थानांगोनना जागा माबा खा थि खाथि दुगैबा खि खिग्रायाव नांहैनाय खिबा दुहैनो हायै मा इलाय
थिलौ सेराव मा बिदि दांनानै
बिसिनि रुमा
ओम
इमान लेथ्राखा
माबा मा होनो मारिग्रायाबो बायनाय।
ओ
ओमफ्राय खिरखियाबो मासाखा बायला
रुम मोजां नागिर‌ ब्रा।
नागिर नागिर थानायदो बेलेगाव आगस्टफ्राव
ओम मोजां। बेसां लायलै नोंसिनिखो?
दाइन
ए। नोंसोर सिंगोल रुम आराम के फर फाइभफोराव मोनगोनथ'
बेयाव गैया माथो जों बे एरिआव
दंलै आं सासे लोगो नायदो थाइल्स साज्लायनाय मोजां मोजां मानिनो फरनो
मायावलै आंनो सोंनानै खिथरबानो जाबाय।
ओ ओ। मोनसे बहुद मोजां रुम मो-मोनगोन दा एनावहै।
ओम।
बे आंनि दा थानाया बियो बिनियाबो दायन आरोना दा ओमफ्राय टाइल्स साइल्स जानाय बहुत मोजां रुमा।
माथिं थादों इयो बिथिंनो नामा?
बिथिं नङा बिनिया बेलेगथिंनो जाबाय दा बेलेग आव लाबाइ। मजिद खलिथिं लादो।
ए आं बिखौ दाबो हमना मोनाखै मानसिफ्रा होनबाय थायो माथिंबाय इयो? माफुन गेटथिं थांनांगौ नामा लामाया? ना माथिं?
बि जागाखो?
अ।
सोरजि सोरजिनदि ओइसो बिथिं फायनायालै सिदा नोंसोरनि सिदा फैनाया ओमफ्राय बिथिंहै लेफ्ट साइदआव मोनसे गेजेराव लामा मोनगोन नों हाबनाय।
अ।
बि हाबनायानोब्रा।
ए बे हाबनायानो उल्था खै हाबनाया?
अ।
बिथिं माथो नै बियो आंदो थानाय हैया गावनि लोगोदों नागिरसोदोंमोन ना नागिराखैसैथाय।
आं पि जि लागोन आं पिसि लागोन ना बियावनो मा बुङो मोनसे न' माबा न' बारबानो मोनखाखायो।
औ होमबा थांलाय फैलाय खालामनो हायसन?
उम आं खिन्थु थानो गोसो गैयामोन। खाथि खाथियावनो थानो गोसो गैया। आं माने खो आं माने खोरि खोरि ओंखारो ओमफ्राय खोरि खोरि ओंखारबाहाय बे मादिबाके नुबा मा जानांगो? बिदि नंहरदो।
उम।
बेयावथ' दा पाट्टा मोनाना खोरि खोरि अबाव अबाव ओंखारलाङो पाट्टा मोना।
उ।
थेवबो बिथिं ओंखारबाय थाबा
बियो माबायदिलाय मानसिया? मिनिया हमना हाया फैसा नाङो। सिनायानो आङो दासिमबो मोजां नंगौना नङा? मोजां नंगौना नङा?
बेथ' जोंनि माबानि नङाना
अ जायखिजाया मोजां नंगौना नङा मानसिया
मोनथिया आं दानो
अनोना अना?
अनोब्रा आं गारनो नागिबाय थायो ओमफ्राय गारखाया
बा मालाय।
आं मालानिफ्रायनो गारनो नागिरबाय थादो आं क्लास टुयेल्भनिफ्रायनो
मानो?
ओरैनो ज नोंबो मिलायादि जोंना
बेबो मोनसे ओइ मालानिफ्राय जानाय?
क्लास इलेभ इलेभेन फार्स्ट इयार
होमबा एबार थ्रि जासिगोन सन ना जाबाय जागोन अ आंनियाबो जागौमोन खिन्थु दा गैला
आगोलनिया? ए मा बुंनिसै आरो गारनोबो हाया मोननोबो हाया जाजोब्बाय आं।
उम। हरगोन जां मालाय नोंखौ उनाव थाबाय थाबा।
हर जोंहानाव मिथिखोबायब्रा गासे
मा बुंदों आरो ओमफ्राय?
आयाव आंखौ लास वारनिं होनानै दोनदोनो ननिफ्राय होखारगोन ओमफ्राय जु